अ हे
औ आब' दासो खोनाबाय दहाय खोनायाखैमोन। उम माने माने आं दहाय होनदोंमोन ओ सबाय ओंख्रिनि सोमोन्दै माने आङो संनो रोङा नालाय बेनिखायनो आब'निफ्राय सोलोंनो गोसो जादों आरो। आब'आ हायोबा एसे खोनथानानै होदो आंनो माबायदि सङो आंबो ट्राइ खालामनि।
औ जागोन दे दे बिदिब्ला खोनासंदो होमबा
औ।
खिन्थानोसै। माने सबायखौ सबायाइ गथाखौ सिगाङावनो जोङो ओ एव एवदबनानै लानांगौ आरो। माने एसे एवफ्रामनानै लानांगौ। नंगौ। बांद्राय एवस सोमनो नाङा एसे एव एसे मोजाङैनो एवनांगौ। नाथायबा बांद्राय एवस्रेमनो नाङा आरो। बेनिफ्राय एवखांनायनि उनाव बेखौ खांनानै। एसे गुसु जाहोन। नानै।
औ।
सिलपात्ता बेफोरावहाय। नानानै लानांगौ आरो। माने हुख्रेमनानै लानांगौ आरो बेखौ। सिलपाता। गैयाबा ओरैनोथ'। संग्राय गंसे लानानै। खामफ्लाय खामफालाइनि सायाव दोननानै बथलफोरजों बिदिनो हुखे्मो आरो जोङो। माने जोंहा न'आव। सिलपाता गैया नालाय। बेबायदि खाम्फालायावबो। हुखे्म जायो खामफ्लायावहाय बिदिनो आखाइ जों मोजोमसे हावखांगासे बिदि होदो। एसे एसे होनानै माने। हुख्रेमबाय थानांगौ आरो बथलजोंनो। बथलजोंनो जायो आरो सिलपा सिलपाटा गैयाबा। ओमफ्राय संग्रायाव हानजाव नांगौ। बेनि उनाव हुख्रेमखांनायनि उनावहाय बेखौ उवाल नङाबा दिंखियाव खुस्रनानै लाबावनांगौ आरो। माने बिनि बिगुरा मो -जाङै गनायनि थाखाय।
अ
खेमनायावथ फुरा थांजोबा नालाय।
औ।
ओमफ्राय बेखौ एसे खुस्र नानै एसे सौ माने। बिगुरखौ गहोनांगौ आरो ओमफ्राय बिनि उनाव जावस्र नानै दैजों सुनानै लानांगौ
उम
सुखांनायनि उनावहाय बिनि मेन बुस्थु बेखौ संनायनि मेन बुस्थुआनो जाहैबाय खारै आरो। सबाइ ओंख्रिखौ मेन बुस्थु- आनो जाहैबाय खारै बेजोंसो सं जायो आरो सबाइ ओंख्रिखौ सबाय औ खारै गैयाबा बे सबाया रुया रुयगोन ना थायबा माने गोथाव जानाय नङा आरो बिनि सुवादा माने गोथाव जानाय नङा
ए उम
ओमफ्राय ओ थावजोंबा गोथाव मोनजानाय नङा आरो बेखौ
थावजोंबो संजायो
औ थावजोंबो सङोबा संजायो नाथायबा मेन बिनि जोंनि बरनि माबा संनायानो जाहैबाय खारै आरो खारैजों सङो आरो जोंनि बरफोरा गुबुन जाथिफोरालाय बेखौ थावजोंबो सङो। नाथायबा एसेबां जोंनि बरनि संनाय बायदि जाया आरो बिदिया आरो गेब्लेनोबो ननायागिरा गथा गथ था-थायो। बेनिखायनो बेखौ खारै जो जों सुनानै लाबोनायनि उनावहाय बेखौ खारैजों मोजाङै रुनानै लानांगौ आरो ओमफ्राय जेब्ला रुनानै रुयोना अब्ला बेखौ साग्रा दंना रांसा दालि खाता होननानैबो बुङो बेखौ। नोंसिनिथिंजाय बा मा बुङो बेखौबा?
दालि खातथा होनो खोमाहाय औवानि ना?
औ औवानिबो बानाय जायो दंफांनिबो बानाय जायो। आरो दिनै गाबोन थ' बायनानैबो मोनो नालाय।
ओम।
बेजों मोजाङै साग्लिनानै गेब्लेहोनानै लानांगौ आरो। बेनि उनावहाय बेखौ नोङो नाजों सङो ना बेदरजों सङो मा मा बुस्थुजों सङो नोङो बेखौ मानेस सारायाव थाव होनानै बिदिनो सामब्राम बानलु मस्ला मस्लि होनानै खो एव फ्रामनानै लानांगौ आरो। बेदरानो जा बा नायानो जा मानो माजों सङो बेखौ मोजाङै एवनानै एवफ्रामनानै लानांगौ आरो। बेनि उनाव खोबहाब खोबहाबनो मो मोजाङै एवनानै इसे दै होनानै फोमोननानै लानांगौ बेदरखौ। बेनि उनाव ओमफाय बे नों खांनानै सानानै दोननाय सबाइ ओंख्रिखौ बे बेदरावहाय होसननांगौ आरो।
ए। आंङो दाउजों संनो सानदों।
उम। होमबालाय नोङो। होमबालाय नोङो दाउखौ। दाउखौ बायना लाबोनानै। नोंङो। ओ सुनानै बिदि। बिदिनो दावखौ। खौ मोजाङै एवफ्रामनानै लादो सामब्राम बानलु थाव होनानै नोङो मोजाङै एवफ्रामनानै लादो। बेनि उनाव। बेवहाय खोबहाब खोबहाब मोजां एवफ्राम खानानै लानांगौ आरो। सबायखौथ नों रुनानै लाखा। लाखाबाय नालाय खारैजों। बेनि उनाव बेदरखौ। मोजाङै एवफ्रामना लानानैहाय ओमफ्राय बे रुनानै दोननाय सबायखौ खारैजों रुनानै दोननाय सबायखौ नोंङो। सारायाव बे बेदर एवनायाव। सारायाव बेदराव होसनना। फुनदो आरो। औ। ओमफ्राय होसननानै मोजाङै ग्लब ग्लब ग्लब गोदौहोदो। बिनि उनावहाय। संख्रि खारैफोरा नांदोंना नाङाखै। एसे साखि नायदो जुदि खारै नाङाखै बायदि। बिदिबा एसे होदेर जायो।
उम बेसे बुरजा होनांगौ खारैखौलाय।
ओरैनोथ नों सबायनि बिबांखौसो नायनानै होनांसिगोन। सबाइखौ नों बेसे। गोबां लादों सबाय बुरजाबानो। खारैखौबो एसे बुरजा होनांगोन आरो। ओमफ्राय। जुदि नोङो सबायखौ एसे खम बिबांनि लादोंबा। बेयाव नोङो एसे खम है। होनांसिगोन
औ
बिदि आरो ओमफ्राय बिदिनो संनानै जेब्ला मोनो मोनबाय बा गा गासैबो मस्ला मस्लि खारै संख्रै बेफोर गासैबो थिगनि हिसाबनि जाबायबा मोनबानो खांदो आरो बिनिफ्राय गोथावमोन सिगोन आरो। बिनि सोवादखौ बिनि फ्राय आरो ओम दिनै ओ दानाथ' दाना माने मानसि फोरा फ्रायानो बे खौ अनला जोंबो जायो सबायखौ।
सबायखौ?
बे माइरंजों देनानै अन गुन दै बानायोना बेजोंबो जा जायो आरो। मानसि फोरा। बेखौबो बिदिनो सङो एखेयानो होनजायो। माने ओ अनला बे, औ। अन गुन्दैखौ नोङो माइरंखौ एसे सोमस्र'दो
ओम।
सोमस्र'नायनि उनाव हाय बेखौ देनानै लादो गुन्दैहै। अन गुन्दै बानायनानै ला देग्रोदो। बेनि उनावहाय बिनि उनाव माने सबायखौ बिदिनो खारैजों रुगोरनानै लाग्रो नांगोन आरो।
ए।
सयखौ खारैजों रुग्रोनानै लानायनि उनाव हाय नोङो अनला होयोबा बे अनलाखौ बे गोदौबाय थानायाव हाय नोङो मोजाङै लासै लासै फ्रि फ्रि होफा नांसिगोन आरो बे सबाइ संबाय थानायाव।
ए।
आरो नों बेयावबो बेदर फोर होफानो हायो। ना बेदर मा होयो नोंनि गोसो आरो जेनेबा। बिदि होनानै संनो हायो आरो। बिदिनो गोदौबाय थानाय सबयावहाय अनलाखौ अन गुन्दैखौ होना होदो जाहाथे बियो गथा जाया बिनि थाखाय एरै एरै होबाय थादो आरो बेनि उनावहाय नोङो बेदरफोर होगोनबोला बेखौ एवख्रबना लानानै बिदिनो एवख्रबना लानायनि उनावहाय बे सबाय आरो अनला संबाय थादोंना बेयावहाय होस सनना होनांगौ आरो बिदिनो एखे फ्रा मानो जायो सबाइ ओंख्रि संनायजों बे सबाय अनलाया बो उम नों जाफेराखै हि नामा सबाय अनलाखो
आं सबाय अनलाखौ मोनजाफेराखै ओमफाय सबायखोजों दाउखोजों मोनजाफेरबाय ओमफाय सबायजों साम'जोंबो मोनजाफेरबाय ओमफाय आङो संनो रोङा आरो मा मानो होमबा ओ जोंहा आइआ सङो ना न'आव
उम
ओमफाय आं संफेरा नालाय ओंखायनो दिनै सोंना लानोसै सानबाय आब'नाव
मा होनखो
बिनिखायनो दिनै सोलोंनोसै सानबाय आरो आब'नाव सोंना लानानै
औ मोजां जादों दे रोङिखो‌ उम अ रोङै खौ सोलोंबासो रोङोना?
ओ‌ उ ओब आलासिबो फैनो नागिर दों गाबोन समफोर बेनिखायनो ओमफाय बर'नि ओंख्रि जागोन होननायखाय आंथ' सबाय ओंख्रिखौ गोथाव मोनो नालाय गोथावबो जायो इनिखायनो सोलोंनानै लाखानोसै। संनाय नायनो सानदों आरो इनिखायनो आब'नाव सोंहरबाय उम
बिदिनो बर'नि ओंख्रिफोरखो खायसे खायसे जानो लुुबैयोना? जेनेबा टाउन एरियानिफ्राय फैयोब्ला इसे बर'नि ओंख्रि मोनजाबा मो मोजांमोन होननानै गोसोआव सानो आरो माने ओंखायनो बर'नि ओंख्रि जाहोहरनो हायोब बा मोजां आरो
ओ उम
बिदिनो अनला खारै सबाय आरो बिदिनो मेवाइ बिब फोरबायदिखो जानो मोनोब बा एसे टाउन एरियाव खमनानै बिदि खो मोनजानाया ओंखायनो बर'नि ओंख्रिफोरखौ मोन जालाङोबा गोथाव मोनो। आरो जानायावबो गोथावानो माल
औ गोथाव बिराद गोथाव मोनखायो आं। थ'
औ
ओ ओ आब' जोंना समाब ओ जाबाय माथो जि मिनिट जाबाय। जों उनाव रायलायफिननोस बे नामा होनो
अ जागोन दे आगै
ओ ना रायलाय बावगौमोन?
जागोन दे मालाबा हरफिनदो नामा
औ औ जागोन दे औ दे होमबा गोजोननाय थाबाय दे आब' फोरमायहरनायनि थाखाय एबार आं आलासिनो गोथाव संना जाहोनसै
औ दे जाहोबानो जाबाय दे औ